हेल'!
अ नोंथां।
अ नोंथां खोनादोंना? आदसा आदसा आदसा। आदसा मानि सायाव रायलायनो जोङो दा।
दा जों होनबा नोंथां बर'नि रंजाथाइ फोर्बो बैसागुनि सि
आतसा दे दे दे जायो दे।
सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन।
औ अब्ला नोंथाङा बुंग्रोनोना आं बुंग्रोनो?
दे नोंथाङानो बुंगोर दो अब्ला
औ दे। ओरैनोथ' बैसागु होननानै बुंङोबा जों बयबो मिथिखागौ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिनानो बुंजायो देरसिन रंजाथाइ फोर्बोआ जाय फोर्बोआव माने ओ उन्दैनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयनिबो गोसोआ माने मोनसे गोदान जि जिउ मोननाय बादि मोनखाङो आरो।
औ।
बे समाव माने बयनिबो गोसोआ उसाव बादाव रंजानो लुबैयो आरो नोंथां।
आतसा।
बे समाव माने मिथिंगानि महराबो गुस्लायो। आरो बे जेनाखि ओ बैसागु बे बैसागुआवबो माने दाउखौबो गाबनाय खोनालायलाङो। जों नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
औ माने बुंनो थाङोबा जेनाखि मिथिंगायाबो गोदान महर लायो थिग बेबादिनो गोदान जेनाखि बोसोर बेवहाय माने ओ जेनाखि बैसागु बेखौ रंजानाय जायो आरो।
औ
बुंनो थाङोबाथ' बैसागुखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मोन्नै रो खोमै फालिबोदों।
मोनसेया जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मानसिनि बैसागु आरो।
औ औ।
दा मोसौ बैसागुखौ जोङो माने सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
दा बिनि अखानायै थामहिनबा बैसागनि से थारिखनि फ्राय मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिबोनाय जों नुनो मोनो आरो आ
उम उम।
बुंनो थाङोबाथ' जेनाखि मोसौनि बैसागु बेखौ माने आथिखालावहाय नुनो थांला आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नुनो थांला।
औ। ओरैनो मानि बैसागनि से थारिखनिफ्राय मोसानायखौ जों नुनो मोनो बा रं जानायखौ ओैरैनो जेनाखि सं ति दिन बेवहाय मानि गोखा गोखै बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
थेवब्लाबो जे नाखि मैगं थाइगं जानाय बा गोखा गोखै जानाय होनो जायखौ
बेवहाय माने सेजौ सेथा मैगं जानां गौ होननानै गोदो गोदायनिफ्राय जेनाखि बैसागु फालिबोनाय आबै आबौमोन बिथांमोन ना सेजौ सेथा मैगं जायो होननानै ओ जों खोनादों आरो बा लेखाफ्राव फरायनो मोनदों। नाथाय आथिखालाव मानि जों नुनो मोनो जेनाखि गोखा गोखै जानाय बेवहाय माने सेजौ सेथा मैगंफोर जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। खाथि खालायाव जा औ बुं दे
नोंथाङा जे बुंदों बे सेजौ सेथा मैगं थाइ मैगंखौ जायो होन्नानै
औ।
ओ आदसा मोन्नैसो मैगंनि नामखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जायो बर'फोरा संक्रान्तियाव। दा बे मोन्नैसो मैगं सोंनायलाय नोंथाङा आं मोन्नैसोखौ बुंनोसै आरो।
नै होननो हागोन दे।
ओ बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय लाफा सायख', दोंखिया ओमफाय बिनि अनगायैबो जेनेबा ओह दौस्रेम
उम।
बेफोरखौनो जायो आरो। आरो गोबां बिदिनो ओ गोबाङै थायो आरो मि थिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखैखौ जेनेबा मैगं थाइगंखौहाय नोंथां। नाथाय आं बेफोरनि मुंखौ बारा मिथिबांजोबा आरो नोंथां।
अह
दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय बैसागुनि बागै खिन्थानो हागोन नामा गोदोनि दिनावथ' जेनेबा बर' फोरनि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं हारिमुनि बेफोरखौ लानानै जोङो रंजा बाजा ज' ज' खौसेथियै बर'फोरखौ गामि गामि रंजानाय नुनो मोनोमोन। बैसागुयाव। दा नोंथां‌ मोननि जायगायाव एसे सोलायनाय बा गोदोनि बादिनिफ्राय दा मा बायदि जाखो बे सो खौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन नागोन नोंथां।
दे।
दा नोंथांङा बैसागु होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै बेनिफ्रायनो माने ओ सोलिबोनाय बेयो मोनसे बरनि फोरबो आरोखि ना।
औ नंगौ।
उम। ओ गेदेरफ्रा ओ उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय गेदेरफोरा उन्दैखौहाय बोर होनाय बेफोरबायदि गोदोनिफ्राय सोलिबोयोमोन आरोखि ना बियो। खोनादों ना नोंथां अ ओमफ्राय दा फैयै फैयै फैनानै दिनै माने आथिखालनि मुगायाव माने एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोखि ना नोंथां।
औ नोंथां।
माने गोदोहाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना बायदि रोखोमनि दामगोना लानानै माने ज ज माने ओंखारनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि ना।
औ औ।
दायो माने खम नुनो मोनसै आरोना। बैसागु रंजानायाव बेहाय माने ओंखारग्रा सुबुंफोरखौ खम नुनो मोनसै आरो
औ औ।
जेरैहाय जोङो मा दामग्रा दामग्रा देग्राखौनो होनो। खामजथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ माने माने दानि जुगाव माने बांसिन मानसिफ्रानो माने सोलोंला आरोखि ना। खमसै।
ओं।
जाय साफा सानै दंङ ओ हारिमुजों लोब्बा थानायफोर बेफोरो माने रोंगौ आरो दामनो देनो। जेजास्र' बेफोरखौ आरोखि ना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोंनि ओनसोलजों बुंनो थांङोब्ला बैसागु रंजानायावनि खमखौनो नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां।
औ औ।
दा नोंथां नोंथांमोननि गामिजों बैसागुआ माबायदि फालियो बेखौ बुंलनायसै दे?
ओरैनोथ जोंनि गामियाव जेनाखि जों गोदोनिफ्राय फालि फालिबोनाय जेनेखि मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बिदि बाहागो खालामनानै जों बैसागुखौ फालिबोनायखौ नुनो मोनो मोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेनेखि जोंनि नैबे जायगा बे जायगायाव माने एथ जेनाखि मोसौ बैसागु नङा होमबा नोंथां?
उम।
मोसौ बैसागुखौ माने नुनो थांला आथिखालाव नोंथां जोंनि जे नैबे जायगायावहाय। बुंनो थाङोबा गोदो जेनाखि मानसि बैसागु बैसागु बा बैसागनि से थारिखनिफ्राय फालिनाय जेनेखि बर'निफोरनि बैसागु बेखौ माने स्नि सानहालागै बा सप्ता खनसे फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन बै गोदोनि समावहाय बैसागुखौ नोंथां।
आतसा आतसा।
नाथाय जोंनि गामियाव बै समनि जेनाखि स्नि सानहालागै फालिनाय बैसागु नाथाय जोंनि नैबे समाव बा नैबे आथिखाल समाव बैसागुखौ जोङो सान थाम बा सानब्रै बेफोरबादिल' फालिनायखौ नुयो आरो नों थां जोंनि जायगायावहाय दा बुंनो थाङोबा नोंथांमोननि जायगायाव जेरैबायदि दामनाय देनायनि बेलायाव सोलायदों जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो दामनाय देनायनि बेलायाव गोबां सोलायबोबाय गोदोनि दिनावथ' जों नुनो मोनोमोन ज' ज' खौसेथियै माने खाम जथ - जथा सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरबायदि लानानै माने न'खर न'खर ज' ज' गथ' गथा गथाय सेंग्रा सि सिख्ला बोराय बेन्थ' रंजानाय नुनो मोनोमोन आरो नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि रंजाथाइ जेनाखि बैसागु बेवहाय मानि उन्दैफोरा आलदा सेंग्रा सिख्लाया आलादा आलादा एसे देरहांनाय गथ'फोरनि बिमाया आलादा एसे बुरि हाङा आलादा बेफोरबायदि माने आलादा आलादा गावबाागाव रंजानायखौसो नुनो मोनो आरो आथिखालाव नोंथां। दा दामनाय देनायनि बेलायावबो बिदिनो जोंनि जायगायाव माने जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि आगजु बेफोर दोरोङारि आगजुखौ लानानै जेनेबा बैसागु रंजानाय खौ नुनो मोनला आरो ‌
उम नंगौ नंगौ नंगौ।
बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि नैबे जायगायावहाय माने आथिखालाव मडार्न सं एबा जेनेबा बुंनो थाङोबा बिदिनो बक्स लानानै जेनेबा सल'फोर
नायखौ नुनो मोनो आरोखि ना।
नोंथां बिदिखौनो नुनो मोनसै। ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा बैसागु माबा रंजाथाइ फोरबोआव बिदिनो बैसागु रंजानायजों लोगोसे माबाफोर हाबाफारि लायो नामा जेनेबा फांसन फुंसन बिदि?
औ नंगौ नोंथां मानि बैसागु माने जोबनाय दिनावहाय माने गामियावहाय माने फांसन हाबाफारि लानाय जायो आरोखि ना।
औ।
नो माने जायफोरनाखि माने मोसानाय बा दामनाय दे नाय सोरबा मानि खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि माने बाहागो लायो आरोखि ना। जायफोर रोंगौ आरोखि ना बिसोरो उम जाय जायफोरा मोसानो रोंगौ बेयो मोसानानै दिन्थिबाय जायफ्रा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि दामनो रोंगौ बेफोरखौ दामनानै देखायबाय आरोखि ना नोंथां आरो बिदिनो बायदिसिना सिना आरो खेलाबो होयो आरोखि ना नोंथां जेरैहाय हांसो हमनाय मिथिबायना नोंथां जेरैहाय हां सो हमनाय आरो जेरैहाय माने दैहु बुख्रुबनाय
औ औ
आरो बोरला सरि माबा दु-दुरुं बोलायनाय खोनाबायना नोंथां आरो आरो बोरला थिर गावनाय
औ
बेफोरबायदि खेलाखौहाय जोंनि गामियावहाय होनाय जायो आरोखि ना नोंथां औ दाथ' नोंथां फैयै फैयै जोंना थाइमा जि था
औ नोंथां
जि जि मिनिट जानो हमबाय नोंथां दा। लाखिथ'निसै नामा।
सावरायनांगौथ' जेनेबा एसे गुवारैनो दंबावोमोन नाथ थाय समनि आंखालाव नोंथां मा खालामनो।
औ आदसा गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
बि
बेनो खाबाय आं थैमोन दाना बेगबो जाला। एै माखोलै